नोंथां
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ खोनादों
जेबोथ' प्रब्लेम गैया साउडथ' मोजाङैनो फैदों नोंथां थां बिदिब्ला जों दिनै मानि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथां आयदाया
जोङो दिनै बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायावहाय एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां बिदिब्ला
औ नोंथां जागोन दे नोंथां बिदिब्ला सावरायग्रोदो नोंथाङानो
जागोन दे बिदिब्ला आङो आंनो जागायजेनसै नङा होमबा औ जिहेथु जों मोनसे मिथिखायो बर'फ्रा मा रोखोमनि आबाद मावो दा बेखौनो आंडी एसे जेब्लाबो बुंथ'नानै होनसै आरो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो जोङो मिथिंगायारि माखासे आबहावाखौ नायनानै आरो गोबां बिथिंजों गोरोबनाय जायगाफोरखौ नायनानै रायजो जाबोदों नङा होनबा नोंथां आरो बेनिायनो बिस जेरै जायफोर जायगायाव बांसिनै आबाद मावनो हायो बा जायफोर जायगायाव गोबां बिबांनि दै मोनाङा हायो बेफोरबायदि जायगाखौ नायनानै रायजो जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो हाजो सेर सेर थाबोनाय बे मोनसे हारि बर'आ जेर माने दै सेर सेर हाजो सेर सेर बेवहाय गोदोनिफ्राय रायजो जाबोदों बेनि ओंथिया बेनो जे बि बिसोरो माने जाहाथे गोरलैयै दै मोननानै बिसोरो मोजाङैनो आबादखौ मावनानै जिउ खुंनो हायो बेनि राहाखौ नायनानै नो बिसोरो बेबायदि जायगायाव रायजो जाफैयोमोन दा आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला बर'फ्रा गाहायै गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ दा मावो जेरै माइ गायनाय आबाद बेबायदिनो फाथो मावनाय आरोबाव दासिम गोबां आबादफोरखौ जों मावदेर नुबसै जेरै थालिर बागान बेबायदिनो गय बागान खालामनाय आरोबाव बबेबा बबेबा दिस्ट्रिक्आवहाय दा बर'फ्रा फाथै आबादनिबो मावनायखौ जों नोसै बेनिफ्राय गोबां रोखोम रोखोमनि आबाद आरोबाव न'आवनो जानाय माखासे जोङो ओंख्रि जानो थाखाय मावनाय जेरै लाइ लाफा मुला आलु बिदिनो टमेट' फिसाफोर आरोबाव गरसि बेबायदि गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जोंङो मावनानै जायो आरो आरोबाव जों जानायजों लोगोसे जोंङो माखासे जाय जानानै आग लायनाय बेखौहाय बाजारावबो फानो आरो फाननानै बेनिफ्राय रांखान्थि जाय माने रांखावरिनि हेफाजाब मोनो आरो बे रांफोरजों जोंनो नांगौ जानाय न'नि माखासे मुवा बेसाद जेरै गाननाय जोमनाय न' फोसाबनाय बेबायदिनो गावनि गथ'फोर दंङोब्ला बेफोरखौ फरायनायावहाय हेफाजाब होनाय बेफोरबायदि हाबाफारिया गासैबो बे आबादजोंनो सोलियो आरो गामि ओनसोलाव बुंनो थांङोब्ला औ आबाद मावनायानो गामियारि सुबुंफोरनि बा बर' सुबुंफोरनि मोनसे गाहाय राहा जाय राहाजों बिसोरो गासैबो खामानिखौ मावफुंनो हायो। जुदि सासे आबादारिया आबाद मावाब्ला बिथांनि जिउआ माने दैदेनलांनो थाखाय जेबो गोब्राब जायो। दा बेबायदि गावनो गोबां बिथिंनि माखासे हाबाफारिफोरखौ बिसोरो मावनो गोनां जायो। बेबायदिनो जोंङो गाहायै मोनसे मोनसे आबादखौ मावो बेनो जाहैबाय माइ आबाद माइ आबादखौ जोंङो जानायजों लोगोसे आरोबाव बिनिफ्राय आग्लायनाय जे माइ बेखौ फाननानै गोबां बिबांनि रां खामनाय नंङा होमबा नोंथां बेखायनो जोंङो औ आरोबाव जोंनि आबहावायाबो जोबोद खाबजानाय गोनां माइ आबादनि थाखाय मानोना जोंनि आसामाव फ्राय दैया खम नंङा गोबां बिबांनि दै मोननायनि जाउोनाव जोङो माइ आबादखौ गोरलैयैनो मावनानै बिनि फ्राय जों आबाद थिखोनो हायो। ओ बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनानै गोबां बिबांनि मुलाम्फा जोङो मोननो हायो आरो ओ जिहेथु माइआ गोबां बिबांनि दै थानाय जायगायावसो जायो हिसाबै जोंङो बेखौ ओ मोजाङै मोजां मावनानै मोजां मोजां फसल थिखोनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां बिथिङै जोंङो मुलाम्फा मोननो हायो।
बायदिनो जोंङो फाथो आबादखौबो मावनाय नुसै आथिखालावहाय ओ माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो जोंङो फाथो आबाद मावो सोरबा सोरबा ओ बेबायदि मावोब्ला मानि माइ गायखांनाय बे माइनि नाराया हासार जायो होननानै बुंङो नालाय। ओ सेवलाङोबो हायाव ओ बिनि उनावनो फिसोरो ओं खायनो बे फाथो आबादखौबो मावनाय जायो आरो। ओ बुंनो थांङोब्ला फा थो आबाद मावनानै जोंनि गोबां आबादारिफ्रा मुलाम्फा मोननो हादों। जेरै फाथो आबाद खौ जोङो मोननै मोनथाम रोखोमै मुलामा मोननो हायो बे गिबियावनो जाबाय फाथोखौ मावनानै जोङो बिनिफ्राय बिलाइखौथ' मोनखायो नङा होमबा बिलाइखौ मोननानै जोंङो बेखौ औ ओंख्रिबो जानो हायो। प्लास बेखौ जोंङो फोराननानै नारजि खालामो आरो। जाय मोनसे बर'नि मुंदांखा औ दिमान ओंख्रि जायखौ जोंङो नारजि अमा हर औ औ मोजां। आं जायो जाहैबाय औ ओ फोराननानै बि दिनो मोजां रोखोमै बेखौ दोनो आरो ओमफ्राय बाजारफ्रावबो फाननानै उनाव रांखावरि बेनिफ्राय खामायनो हायो आरो।
औ
बिनिफ्रायनो जोंङो नैबे ओ फथिसिना जोंनिजों फाथिसिना होनो सेर खोनाबो होनो बे बेखौ मोननो हायो बेखौबो फाननानै रां खामायनो हायो आरो। गोदोनि दिनावथ' फाथोसिनाखौ न' दुमनाय मानाय बिदिनो अर फोजोंनाय बेफोरबायदि खामानियाव गोबां बाहायनाय नुयोमोन।
औ लोगोसेनो मोसौ फागा
औ नोंगौ नोंगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय दुरुंबो मोनबाय ओ फाथोनि दुरुंङाथ' बिराद बेसेन गोनां। जायखौ जोङो खाथि खालायाव थानाय बाजारफोरावहाय फानैनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो। मानोना बिनि जि दुरुं बे दुरुंङा जोबोद गोरा जायो होननानै बुङो। बेखौहाय गिदिद गिदिद माखासे खामानिफोरावहाय गलाय थिखोनाय बिदिनो गिदिद गिदिद जुनादफोरखौ खानाय बेफोरबायदि खामा नियावहाय बाहायो आरो बिनि दुरुंखौ बेनिखायनो मा बिनि दुरुंङा ओ बेसेन गोसाथारा आरो बाजा फ्राव बेबायदिनो जोङो आबाद मावनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा आरोबाव गोबां आबाद दंमोन दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर ओ आङो दसे समनि गेजेरावथ' बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होमबा नों थां ओ औ बे फंनैसोखौनो बुंनाय जाबाय आं दा नोंथांखौबो आङो ओ बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायावहाय एस सेब्लाबो फोरमायनानै बुंथ'ना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां।
औ बेदिनोथ' आं नोंथांनाव मोनसे ओ सोंथि सोंनो होननानैसो आवगायदोंमोन ओ ओ जेनेब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नोंथाङाथ' माइ आबाद मावनायनि ओ बोथो खोथा बुंबाय। बे माइ आबाद मावनायाव औ दोरोङारि आबाद आबाद मावनाय आरो आथिखालाव आबाद मावनायनि गेजेराव नोंथाङा मायोबा सोलायनाय नुदों नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव
ओ गमा मायैनो नोंगौ ओ नोंथांनि सोंनाया जोबोद मोजां जादों आरो ओ बेखौ आङो फोरमायनो सान दों मानोना गोदोनि जुगनि जे माइनि आबाद मावनाय नङा होमबा नों थां आरो दानि मावनाय बावहाय गोबां फारागखौ जों नुनसै मानोना गोदोनि दिनावहाय जोङो माइ खौ मावोमोन ओरैबायदि ओ जेराव मानि जोङो मोसौजोंसो हाले एवनानै माइ गायोमोन। आरोबाव गोदोनि दिनावहाय जोङो नुयो गोबां जायफोरहा हा दंजायो बिसोरखौ जोङो गामियारि माहाजोन होनना बुङोमोन नालाय। बे माहाजोनफोरा गामियावनो बिराद बुरजा बुरजा दाहोना रुवाथि लानानै ज' ज' खामानि मावोमोन आरो आरो बेबायदियैनो गोबां बिबांनि हाफोरखौहाय आबाद मावनानै आबाद थिखोयोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि नंलिया गोबां सुबुङानो मोसौ गैलिया जाहोनाव मा खालामखो जोङो ट्रेक्टरनो पावार टिलारनो सो बाहायसै आरोबाव नै गोदान टेकन'लजि फैबावबायसो बियो मा माइ गायग्रा मेसिन दा बेखौबो जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय नुसै आरो मानि बेखौ बाहायनायनिबो खारन दङ मानोना दानि जुगाव खामानि मावग्रा मानसिखौ मोननो थांलिया गोबां सुबुङानो सान्दुं अखा सहायनो हायैनि जाउनाव खामानिफोरखौ मावनो बासै आरो बेफोर जाउनाव मा दा मेसिनानो खामानिखौ मावजोबगासिनो दं आरो बेफोरबायदि खामानि बा मेसिन ओंखारफोरनायनि थाखायनो मा गामियारि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि गैयिबो जानो गोनां जायो जाहोनाव बिसोरो एखमबा खामानि मावनो गोसो जायो नाथाय खामानिखौ मोनफुंनो हाया आरो खारन मेसिनानो बि जायगाखौ लाजोबनाय बायदि जाबाय नङा होमबा नोंथां आरो गोदोनि दिनावथ' जोंना मोनथिखायो माइ आबाद मावनायावहाय गोबां बिबांनि जोङो गोबोरखि हासार बा न'आव बानायनाय माखासे माखासे दाखोर दालानिफ्राय बानायनाय हासारफोरखौ जोङो जोंनि आबाद फोथाराव बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेखौ खम नुसै मानोना मानसिफोरा आबादखौ मोजां थिखोनो थाखाय मा खालामो आबाद थिलियावहाय इउरिया हासार बेबायदिनो माखासे रासायनारिक हासारफोरखौ बाहायनानै आबाद मावो आरो नाथाय बियो जोंनि थाखाय बांद्राय मोजां नङा होननानै जों साननांगौ मानोना बियो हानि जे गुन हानि गुनखौ जोबोद खम खालामो आरो इयुनावहाय आबाद मावनो थाखाय औ हाया जोबोद खहा जायो आरो नोंथां दा बेखौनो आं नुदों आरो फारागथि हिसाबै गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायनि बिथिङाव
ओ नोंथां अ
दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावनो गोसो नामा आबाद मावनायनि सायावहाय
आबाद बुंनायखौथ' जोङो गासैबो गासैबो ओनसोलावनो बेबायदि एखेखौना नुयो अब्लाबो औ आथिखालावहाय गोदो जेरै जों दोरोङारि भाबै आबाद मावबोनायाव जेरै माइफोरखौो गोदो आसु माइ गायोमोन बा बाव आबाद मावोमोन औ नाथाय आथिखालाव जों बेफोर माइखौ नुनो मोनलिया जों बेनि सोलायहै जों नोंथां दा माइ आबाद हिसाबै जों गोदान गोदान माइ जेरै रनजित आयजं सापर आइजं बेबायदि आबादखौसो मावनाय नुनो मोनसै लोगोसेनो बेबायदि जोंनि आबाद मावनायाव माइजों लोगोसे जेरै द्रेगन फ्रुट बेफोरखौबो मावनाय नुयो थालिरनि आबाद माने थांनानै थानाय जिउ राहाखौ माने मोजाङै खालामनो थाखाय उम
औ नोंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया बेयो जोबोद सैथो जोङो गोदोनि दिनाव जेरै नुयोमोन दाथ' सोलायजोब बोबाय नङा होनबा आरो नैबे दानि नोंथाङा बुंलांदों ड्रागन आबाद ड्रागन आबादा थारैनो बुंदों थांब्ला दानि दिनावहाय बिराद मुलाम्फा गोनां आबाद गोबां आबादारिफ्रा बेखौ दा बासिनानै लाबोनानै गायफैसै आरो बुंनो थाङोब्ला बेथ' ओरै जोंनि चाइनाफोरनि हरै जापानफ्रावहाय मावोनो दा बेखौहाय जोंनि हायाबो बेजों खाबजानाय गोनां आरो आबहावा आबहावाया मिलियो एसेब्लाबो ओंखायनोबा जोंनावबो गायोबा मोजां जायो होननानै दा फोथायनानै आबादारिफ्रा ट्राय खालामो। दोनबाय आरो ओमफ्राय मोजां जानाय नुनानै दा बयबो गायसै आरो जायोबा आरो बेथ' जोबोद। फुस्टि गोनां आदार नालाय माने फिथाइया बेखायनो बेखौ बयबो जानो मोजां मोनो आरो नङा होमबा नोंथां। बेनि थाखायनो जोंनावबो गायो जा। दाम गोसा बियो आरो बेखौ गायनो हायोब्लाथ' आबादारिफ्रा बिराद मुलाम्फा जायो नङा होमबा नङा। औ दा नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव गोजां बोथोराव मा मा आबाद मावो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा।
बेबायदिनोथ' आबाद हिसाबै जोंनियाव आथिखालावहाय जों माइखौबो जायखौ बुङो बर' माइ बे माइ आबादखौबो मावनाय नुनो मोनसै बेजों लोगोसेनो ओंख्रि हिसाबै जानो थाखाय बायदिसिना मैथ्रु मैला बेबायदि बिदिबो आबाद मावो
नंगौ ए औ बिदिब्ला थ' जोंना समाबो जाबाय नङा हबा नोंथां औ दसे सम आबादनि। सावरायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बेनि थाखायनो नोंथां। सिमबो रोजा रोजा साबायखर होदों नोंथां।
अ आंबो नोंथांनिफ्राय बे आबादनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननानै जोबोद। गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ गोजोन्थों।